हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
जोंङो ओ मोनसे ओ नोंथाङा फ्रि ना दायो
औ दायो फ्रियानो दङ
औ औ नोंथाङा होमबा ओ जोंहा मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओ नोंथांनो सावरायनो हागोन ना
औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों जोंनिया ओ दावबायनायनि सायावहाय खोनादोंना नोंथाङा औ दावबायनाय आरो बेरायनायनि सा सायाव दावबायनाय आरो बेरायनायनि सायाव ओ सावरायगोन माने बेखौ एसे खोन्थाना होदो नोंथाङा औ औ
दावबायनानै आं जोबोद मोजां मोनो बिदिनो सिलंआव बेरायहैबाय दावबायैबाय माने गुवाहाटी फोराव थांबाय
बेनिफ्राय जोंनि खाथि अरुणचल जोङो दावबायनो थाङो